हेलौ
हेलौ हेलौ औ औ
औ नोंथाङा फ्रि ना
औ फ्रिनो दंथयो
औ हा बे समाव ओं गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनो ओमफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय न नोंथां
औ नोंथांसिमबो
अ नोंथाङा दा जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों आं फंनैसो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नोंथां औ बिदिब्ला जोङो जोंनि दिनैनि सावरायनांगौ आयदाया जाहैबाय मोसौ जोङो बे मोसौनि सायाव सावरायनोसै सानैजों नोंथां
औ दे
ओ मोसौ ओरैनो सरासनस्रायै ओ बुंनो थाङोब्ला मासे मोसौ बे मोसौहा उम माखासे जोंनि सुबुं माहारिजों जोंनि सुबुं माहारिजों फिसिजानाय मासे जुनार नङा होमबा नाथाय जुनादजों लोगोसे ओ बे मोसौआ जोंनो जे ओ गाइखेरबो होयो जोंनो मावना दांना जानायबो बिसोरो जोंखौ हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन बुंनो सानो
जेनेबा ओ नोंथाङा फोरमायलांखाबाय ओ मोसौआ जोंजों माने जोंनि बर' गुबुन हारिनिखौ बुंला आङो माने जोंनि बर' हारिजों मोनसे फिसिजानाय मासे जुनार आरोना मोसौआ जोंनि बर' हारिनि फोरजों माने गोबां एंगार हायै सोमोन्दो दं माने
नोंगौ नोंथां
गंफ्रोमबो न'खरावनो मा थानाङो मोसौ थायोमोन आरोना गोदोनि समाव बे मोसौजोंसो मा खालामोन जों जा जेरै माइ मैगं थाइगं बेफोरखौ हालेवनानै ओ दिहुननो हानाय जायोमोन आरो
नंगौ
बा थायो मोसौ हालु आबाद मावनो बाहायनाय जायो। ओमफ्राय मोसौ सौ हालुवाखो मोसौ गाय खालामो बिनि फिसा जायोब्ला बिनि गाइखेरखौ जोङो मोनलोङो आरो थिग बेबायदिनो मोसौआ जों गोबां खामानियावनो हेफाजाब होयो खालि हालेवनाय मोसौ आ जेरै मोसौनि खिनानै गारनाय खिनानै गारनाय बे खिफोरखौ मोसौनि खिफोरखौ दखरसे हायाव जमा खालामनानै ओ उनाव जेब्ला जों ओम बै मोसौजोंनो हालेवनानै आबाद मैगं थाइगं मावगोन बेयाव बै मोसौनि खिफोरखौ लांनानै माने हासार हिसाबै बाहायनाय जायोमोन आरो जेराव बे मोसौनि खिनानै गारनाय हा खिफोरखौ होयोब्ला जोंनि आबाद मावन फोरबो जबोद मोजाङै जम आरो ओ। आथिखालनि बायदि रासायनारि गो हासारफोर बाहायन बाहायनानै जेरै हाफ्रा गेब्रेङो थिग बेखौ बाहायोब्ला अब्ला माने ओ जोंनि हा गेब्रेंनाय बेफोर मा रैखा जायोमोन आरो।
नोंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जोंनि बर'फ्रा मा खालामो मोसौखौ औ मोसौखौ मा खालामो बैसागु बोथोराव मोसौनि बैसागुबो फालिनाय जायोमोन आरो गोदोनिफ्राय बेबायदिनो जोङो ओ ओ मोसौखौ जोङो मोसौ हालुवाखौ जेनेबा दाबसे जायगायाव थाङोब्ला। गोजान गोजान लामायाव थांनो। थाखाय हान्थिनो मोसौ गारि गोजाननिफ्राय गोबां बुरजा माल बुस्थु थुमनो लाबोनोब्ला जों बेजोंनो मोसौ गारि बाहायनानै जों थांलाय फैलाय हान्था मेलायावबो बाहायबोनायखौ जों खोनानो मोनबोदों आरो।
नांगौ नोंथां।
बेखायनो गोदोनि समाव मा खालामोमोन औ।
नोंथांनि बुंनाया थारैनो नोंगौ। गोदोनि समाव जों बेखौ याव मुवा बेसादफोर गोबां गुता गारियाव लाङोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ नंगौ
मा खालामोमोन गोदोनि मानसि गोदोनि बर'फोरमोन जायनाव मोसौ दं बेखौ गोबां म माहाजोनो साननानै लानाय जायोमोन आरो फ्राय बेनोाव मोसौ थानायखौ नुनो मोनोमोन आरो थिनिफ्राय जोनि मोसौआ फिसा जायोब्ला ओ बिनि गाइखेरजों जोङो ओ बिनि गाइखेरखौ ओ सेरनानै जोङो लोङोब्ला ओ जोंनि देहायाबो जोबोद मोजाङै ओ थानायखौ जों मोनथिनो मोनो आरो आथिखालाव जे बाजाराव ओंखारनाय जेनेबा ओ माखा माखासे गाइखेर लिकुइड गाइखेर बेफोरखौ लोङोब्ला माने जोंहा ह लोम जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै गेस जानाय बायदि बेफोर बेफोराव मा माखासे केमिकेल लगायनानै गोबाव थानायनि थाखाय माखासे केमिकेल लगायनाय जायो बे न'नि गाइखेर गाइखेरखौ लोङोब्ला बेफोरबायदि जानायखौ बेखौ जों
नंगौ थारैनो
गोदोनि ब बे औ औ
नोंथानो बुंनाय थारैनो
गाइखेरखौ मा दाखा खालामनानै ओ लोंनायखौबो जों नुनो मोनो आरो
नंगौ थारैनो
मोसौआ जोंनि जिउआव माबायदि रांखान्थि हेफाजाब होदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा आथिखालाव
औ नंगौ नंगौ नोंथां जोङो सरासनस्रायै मोसौ होनना बुङोब्ला जों बेखौ मोनसे जुनाद होननानैल' साननो नाङा मानो होनबा बियो जोंनि थांना थानायाव गोबां रोखोम जोंनि जोंखौ हेफाजाब होनानै ओ जोंखौ ओ थांना थानायाव मदद होदों नङा होमबा नोंथां औ बेजों लोगोसे जोङो माखासे न'खरावनो ओइ मोसौ मोसौखौ ओ गोबां गाय जि बेजों जोङो ओ फिसा बिसिनि फोलेर बांहोनानै जोङो बैखौ माखासे बाजाराव जोङो लांनानै फानहैब्लाबो जों माखासे बेस रांबो आरजिनो हायो। नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ आरजिनानै जोङो बे रावखौबो जोङो जोंनिनो थांना थानाय ओ जिउ जिउनि रा हा लामा बा जोंनि थांना थानाय जों बैखौ बाहायनो हायो। लोगोसे लोगोसेनो बिसोरनि जि बैफोरनिफ्राय जोङो साबसिन ओ आथ-आथि साबसिन माने आबाद मावनानैबो मोनजा
औ नंगौ नंगौ।
दा नोंथाङा दहायबो बुंदोंमोन ओ जोङो मोसौखौ मोनसे जोंनि हारियाव बैसागु बोथोराव ओ बेखौ सानसे बैसागु मोसौ बैसागु फालिनाय जायो होनना बुङाखै होनबा नों? दाना औ माने बोसोराव बैसोरबो ओ बेमार आजार जायो नालाय बैसोरनिफ्राय गोजानाव
औ
बा बेमार आजार दाजाथों होननानै जों बेखौ बिसोरखौ ओ थुखैस्रां लोबस्रां ओ गोदान ओ फोथाफोर फोननानै बिसोरखौ माला गानहोनानै फान्थावनि लाव फान्थावनि माला गाननानै जोङो बिसोरखौ उम बिसोरनि बैसागु बानायो। नङा होमबा सुबुं माहारिफ्रा?
औ।
औ थारैनो नोंथां।
औ ओ जेनेबा आथिखालावथ' गोबां ओ न'खर न'खरफ्रावनो फ्रायैनो मोसौ मोसौ लानायखौ नुनो मोननो थांला आरोना। आथिखालाव खिन्थु ओ बे मोसौजोंनो गोबां रांखावरि खामायनि ओ आं सुबिदाखौ नुदों आरो जेरैहाय माब्रै माबा मोसौ लानानै जेनेबा ओ मोसौ जारसिया जेनेबा मासेयानो गोबां बा लिटार द' लिटार गाहाम खेबसेयाव गाइखेर होयोब्ला जेरै ओ से पवा गाइखेरनि दामा नैजि बा जिबा राङैब्ला गोबां रों बे गाइखेरखौ फाननानै रां खामायनायखौबो जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
मोजां बिनिआ जोङो दिनावनो जि लिटार जिबा लिटा